औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
खालामदों नोंथां औ। ओ नोंथांनिसिम फुंनि गोजोन उम फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथाङा ओ सम दोङोबा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां आं दासान्दिथ' ओरैनो जिरायनानैसो दङ नोंथाङा आंजों साव रायनोब्ला सावरायजागोन
औ नोंथां ओ नोंथांनियाव आङो फन हरायनायनि जाहोनानो जाहैबाय
औ।
जोङो मा मा खामानियाव बाहायो एबा जोङो माबायदि मुलाम्फा होयो नों नोंथाङा एसे बुंफोरथिना होनो हागोन ना
थां औवाया जाहैबाय जोंनि मोनसे ओ बिफां बा लाइफां बे बे औवाजों जोङो गोबां रोखोमै ओ खामानि मावनो हायो बा जों गोबां रोखोमै बेखौ बाहायनो हायो जेरैहाय जोंहा न' लुनाय बेरा दुमनाय बा बे बे औवाजों जोङो ओ लेखा बिलाइखौबो बानायनो हायो होननानै जों मिथिगौ। औवाखौ जोङो ओ न' लुनायाव बाहायो नंगौ जेरैहाय जोङो ओ न' लुनो थाखाय खुन्थ्रा गायनांगौ बेरा दुमनांगौ बेफोरखौ जों खालामजायो आरो। ओ बिदिनो औवाया जोंनि थाखाय गोनांथार। ओ औवा खौ जोङो जेनेबा माबा मोनसे आबाद मावोब्ला बे आबादाव जों बेरा दुमनो थाख खाय ओ बाहायनाय जायो जेरैहाय जों गंसे बेरा दुङोल्बा जोंनो गोबां रोखोमनि ओ गन बा बेबायदि गुसुं गुसुं दानना ला नांगौ जेरैहाय बेरा दुमनो जेरैबायदि नांगौ जेसेबां गोजौ नांगौ बेबायदि जखानि खालामनानै जों बेखौ बेरा दुमनो हायो आरो बिदिनो आरो न'आवबो जोंहा बेरा दुमोब्ला बेखौ फिसा-फिसा खाथि जिरनानै जोङो बेखौ खाथिजों हेबनानै लानांगौ आरो ओ बिदिनो जोङो ओ औवा-औवाखौबो मैगं बा ओंख्रि जायो जेरै- औवा गोरलै ओंखारनायखौ जोङो औवा मेवाइ बुङो बेखौ जोङो ओ दानना लाबो जोङो ओंख्रि जाजायो जेरै- ओ बेखौ जोङो आसार बानायनाबो दोनजायो आरो आसार बानायनाया माबायदि बिदि होनना बुङोबा जों औवाखौ लाबोनानै मोजाङै सुनानै जों बेखौ फिसा-फिसा हानानै जोङो बेखौ ओ भयामफोराव सोनानै दोननांगौ आरो बेनि ओ सोना दोननायनि उनाव बेखौ जोङो गोबाव समहालागै जों जानो हायो जेरै बेनि गोथावा एसे गोखै-गोखै जायो आरो ओ ओम औवा जों जोङो बायदि रोखोमनि आइजें फोरबो बानायनो हायो जेरैहाय जों जेखाइ-खबाइ, सान्द्रै-दाला बायदि ओ बायदिफोरखौ जों बानायनानै जोंनि नांगौ जानाय खामानियाव जों बेखौ बाहायनो हायो आरो औवाजों ओ बानायनाय जेखाइया ओ जेख खाइजों जोङो ओ ना गुरनो हायो ओ ना गुरनो आना ओ दाला-सान्द्रि बेफोरखौ बानायोब्ला बेजों जोङो ओ दाला-सान्द्रिजों जोङो माइरं जावनो हायो आरो ओ सान्द्रिजों जोङो ओ माइरं सालिनो हायो आरो ओ बे औवाखौ आरो मा मा म बाहायो नोंथाङाबो फोरमायजागोन
औ आ
हाबाखौ जोङो गोबां खामानियाव नांगौ जायो जोङो ओ बिदि औवानि न'खौ लु'आनो जा जोङो पाका न' बानायबाबो जोङो गोबां औवानि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो औवानि ओ जोङो औवानि नामफोर ओ गोबां दङ औवानि जातफोरा जोङो जेरै ओ बुंनो थाङोबा जोङो बुर्खा औवा जावथि औवा एबा जों थेला औवा
औ
थेरे औवा बिदिनो बिज्लि औवा
औ
गोबां दङ बुंनो थाङोबा गोबां ओ जोङो बेखौ औवाखौ जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोङो ओ बारि एबा जोङो मैगं-थाइगं आबाद मावनायफोराव जोङो गोबां आबाद मावनायफोराव जोङो औवानि बेरा दुमनो नुनो मोननाय नङा होमबालायथां बिदिनो बुंनो थाङोबा जोङो बिदिनो ओ जोंनिया ओ बर' आइजोफोरा जोंनिया ना गुरो नङा होमबा नोंथां
औ गुरो
ना गुरनो एबा जोंङो हौवाफोरनोबो जोंङो बिदिनो ओ जे फल' एबा जोंङो सेन ओ खखा बिदिनो जेखाय-खबाय होनो थाखाय जोंङो औवानि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां बेखौ जोंङो गोबां नुनो नुनो मोनो जोंङो जाथि औवाजों गोबां बानायनायखौ जों नुनो मोनो। उम नाथाय बिदिनो जोंङो औवाफोरखौ जोंङो बिदिनो ओ गायना लानानै जोंङो ओ बिदिनो फाननानै जोंङो रां खामायनायखौ जों गोबां नुनो मोनो ओ बिदिनो बिथांमोना बिदिनो किल' हिसाबै जोंङो सुनानै फाननायखौ गोबां नुयो ओ बुंनो थाङोबा ओ बर'फोराबो ओ बर' हौवाफोराबो गोबां बिदिनो औवानि फालांगिखौ मावनायखौ जोंङो गोजौ थाखोसिम जौगालांनायखौ जोंङो गोबां नुनो मोनदों बि बिदिनो जोंङो न'खरफोराव जोंङो औवाफोरा थाथारनांगौ एबा जोङो गामि ओनसोल खाथि खाला साखाथि ओनसोलफोराव जोङोह गोबां औवानि बागानफोरखौ जोंङो बर' गामि सिं सिं जोङो गोबां नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओजोंनो बिदिनो जोंङो न'फोराव जोङो खुन्था गायसननानै जा जोंङो बिदिनो गोबां ओ जोंङो न'फोर जोंङो लुनो थाखाय बेरा दुमनो थाखाय न'नि जोंनो औवानि गोनांथि जोंनो ओ जोबोर गोनांथि नङा होमबा नोंथां
ओ नंगौ
बिदिनो जोंङो औवाफोरखौ गोबां बिदिनो दामजुफोरावबो जोंङो बाहायनाय नुनो मोनो। बिदि जोंनिया बैसागो जोंनिया एंगार हायै मोनसे फोरबो नङा होमबा नोंथां। गोजामोरखौ जोंङो बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ जों बरायनाय ओ बेयो मोनसे फोरबो ओ बेहाय जोंङो मोनफा मोनफा जोंङो आगजु दामग्रा बेबा एबा जोंङो हारिमुनि दामजु ओ बाहायथिखौ जों नुनो मोनो जेरै ओ जोंङो थरखा एबा सिफुंफोराव जोंङो औवानि बाहायथिखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों
ओवनोंगोव नोंथां
बिदिनो जोंङो गोबां आगजुफोराव जोंङो आइजेंफोराव जोङो औवानिफ्राय जोंङो गोबां बानायनाय जायो। जेरै जोंङो दाला सान्दै खिरखा बिदिनो जोङो दुख्लि एबा सान्देंगा गोबां जोंङो रोखोमनि औवानिफ्राय बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि बानायनायखोव जों नुनो मोनो ओ ओवानि बाहायथिया नाथाय जोंङो बुंनो थाङोब्ला टाउन ओनसोलफोराव जोंहा औवानि बाहायथिया ओ एसे खम बिबांनि जों गामि ओनसोलनिफ्राय बिथांमोना गोबां ओ बिदिनो बायना लांनानै एबा जोंङो दैथ हरनानै गोबां बिथांमोनहा खामानियाव बाहायो बिदि जोंनिया बिथांमोना ओ बिदि इथा गाथायनो थाखाय एबा गोजौफोराव गाखोनो थाखाय औवानि गोनांथि जायो नङा होमबा नों ओ बेवहाय बिथांमोना गोबां बाहायनाय जायो बिदि जोङो खोनानो मोननाय मिथिनो मोननाय बायदिबा जोंङो औवाखौ लेखा एबा जोंङो बेफोर जोंङो बानायनो गोबां नुयो नङा होमबा नोंथां जोंङो मेसिनाव लांनानै बिथांमोनहा ओ गोबां बिदिनो औव औवाखौ बाहायनाय जायो ओ जोंनो बिदिनो औवानि नांगौथिया जोंनो जोबनो थाङा जेरैबो जोङो ओ जोंनो जों आगोलहाय ओ औवानि औवाखौ जोङो गोबां नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव ओ औवाखौ जोङो औवानि जायागायाव जोङो ओ गय गयफोरखौ जोङो गायनायखौ बागान खालामनायखौ जों गोबां नुनो मोनो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
औवानि औवाया जोङो आगोलहाय जोंहा दङोमोन। बाबो ओ बिदिनो जोङो फालांगिफोरखौ खालामनायफोरखौ जों औवानि फालांगि जों गोबां खम बिबांनि नुनो मोनोमोन नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंहा ओ माबा मोनसे जोङो ओ बि दिनो जोङो गोजां बोथोर समबाबो जोङो गोबां ओ मैगं थाइगं गायनानै जानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेवहाय जोङो ओ गोबां बिदिनो ओ हा ओ बिद बिदिनो बोरि हाफोराव जोङो बिदिनो दब्लायसे दब्लायनै बिदि लानानै ओ जोङो बिदि नांगौ बायदि हिसाबनि एबा जोङो ओ लाइ लाफायानो जा कबि ओ कबियानो जा फालौ फान्थावफोरानो जा जोङो बेहाय जोङो ओ मा होनो मोसौ बोरमानिफ्राय जोङो रैखाथि मोननो थाखाय ओ बारग'नो थाखाय एबा ओ बेखौ जाजानो गिनानै जोङो ओ औवानि ओ खाथि जिरनानै जोङो ओ बेरा दुमनायखौ जों गोबां नुनो मोननाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ।
बिदिनो जोङो ओ गामि ओनसोलफोराव बुंनो थाङोबा जोंहा ओ औवानि खामानिजों औवाजोंसो जोंहा ओ खामानि जायो होनना मोनथिनो मोननाय जायो नङा होम बा नोंथां ओ जोंनो ओ मायबा मोनसे जोङो ओ गामिफोराव जोङो बिदि जोंहा ओ एबा जों फालिथाय एबा जोंनिया ओ मायबाफोर ओ हाबाफारियानो जा एबा जोङो ओ फुजा फोरबोआनो जा जोङो औवाफोरखौ जों गोबां बाहायनाय नुयो नङा होमबा नोंथां ओ जोङो बिदिनो जोङो स्टेज बानायनाय एबा जोङो मोसाग्रा साजायनायफोराव जोङो औवाखौ गोबां बाहायथिखौ नुनो मोनो एबा जोङो ओ मायबा मोनसे लुनानै जोङो तिरपालफोर सोंनायफोराव जोङो औवानि गोबां बाहायथिखौ जों नुनो मोनो जोङो बुंनो थाङोबा आरो जों बर'नि हाबाफोराव एबा जों गुबुननि हारिनि हाबाबाबो जोङो बिदि ओ टेन हावउस लाबनायफोराव जोङो गोबां औवानि ब्रे ब्रे बाहायथिखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। ओ बिदिनो ओ जोङो औवा नङाबा ओ जोङो‌ खामानि जाया ओ बिथांमोन बाबो ओ तेन हाउसफोराव जोङो हाबा बिबा एबा जोङा‌ ओमफाय बा मोनसे जोङा फालिथाइ एबा जोङा मायबा मोनसे हाबाफारि जाबा जोङो औवानि गोनां गोनांथिखौ जों गोबां नुनो मोनो।
औ औ नंगौ
जोंनो औवानि बाहायथिया जोबोर गोनांथि ओ नोंथां ओ बिदिबा जोंङा रायलायनानै समाबो एसे जाहोलांबाय नङा होमबा नों
औ‌ नोंगौ।
बिदिब्ला नोंथांजों ओ औवानि बागै रायलायनो मोननानै आङो ओ गोजोननाय मोन्दों मोनथियैखौ मोनथिनायनि थाखाय नों
औ औ औ गोजोनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ बिदिब्ला नोंथां दोनथ'निसै नामा?